औ-औ खोनादों नोंथां औ खुलुम औ खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां ओम नोंथां नोंथाङा आं नों फोरमायनो हागोन ना जेनेबा जोङो दानि मुगायाव माने गोनोखोआरि मुगायाव जोंनि इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजों जोंनि बे भिडिअ' गेमनि सोमोन्दै नोंथाङा मारै मारै माने भिडअ गेम गेलेबा जों मा मा खालामनो हायो बा मा मा आरजि बिनि सोमोनदै फंनैसो बुंबानो जाबायना नोंथां
अ जागोन नोंथां बिदिब्ला दानि मुगायाव होनना बुङोला दानि गोदान मुगायावहाय जोंहा गोदोनि बायदि मा होनो फोथाराव बा लांदां जायगायाव थांनानै गेलेहैनांगौनि जोंहा दा गोनांथि गैयाखौनो होनजायो आरो ना गावनि न' सिङावनो बा गावनि थाग्रा न'आवनो थानानै जोङो बायदि रोखोमनि खेलाफोर बा गेमफोर जों गेलेनो हानायखौ दा दा नुनो थांबाय आरोना नोंथां दा बैफोरनि थाखाय जोङो माने मा होनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय माखासे सांग्रांथि बो होनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला दानि गथ'फ्रा लेखा फरायनायनि लेखा फरायनायनि सोलायै दा बांसिन बेफोरबायदि गेमावहाय हाबनानै थानायखौ जों दा नुनो थाङो आरो ना नोंथां नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोङो माने माखासे फारसेथिं जा गाज्रि थायोब्लाबो जोंहा फारसेथिं मोजां माने मोजां थायो होननानै जोङो मोनथिगौ आरो ना जेनेबा फारसे गाज्रिबा फारसे मोजांङाबो थायो मोजाङावसो गाज्रि थायो बेबायदि होननाय बायदि आरोना आंहा दा जोङो बैफोर माखासे मा होनो अनलाइन गेम बा दानि गोनोखो मुगानि खेलाफोरखौ गेलेनायनि माखासे मुलाम्फाफोरबो दङ आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो मा दानि गाहाय माखासे अनलाइननि गेमफोरनि मुं बुंनो थाङोब्ला जोंहा दङ मा होनो बि एम आइ ना मबाइलाव गेलेग्रा बा जोंनि कम्पिउटाराव गेलेग्रा दङ जोंहा बि जि एम आइ फोर दङ मा होनो क्लास अफ क्लन्स बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गेलेग्राफोर बा मबाइल लेजेन् बेफोरबायदि दा जाखांफुबाय थानाय जोंना मबाइलनि गेम दङ आरो ना नोंथां दा बैफोर गेमखौ गेलेनानै जोंहा माखासे मानसिया जाफुंसार जाहैनोबो हादों। गावनि नाजानायनि गेजेरजों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा दंबावो फुटबलफोरखौबो जोङो दा गेम मा होनो मबाइल बाम्पिउाराव जो गेलेनाय नुयो आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा बुंनो थाङोब्ला माखासे रां आरजिग्रा खेलाफोर जायखौ जोङो जुवा होननानै बुङो आरो ना बेफोरबो जोङो दा बेफोराव मबाइलाव गेलेनानै जोङो रां आरजिनो हानायखौ जोङो दा नुनो थांदों आरोना नोंथां दा। बेफोरनि गेजेराव जोङो माखासेया गाज्रिबो आरो माखासेया मोजांबो जों होननांगोन आरो आं नोंथां जोङो गावबा गखौ सामलायनानै गेलेनो रोङोबा बैफोर गेमफ्रा जोंनि थाखाय मोजां आरो नाथाय जों गावबा गाव सामलायनो रोङाबा बैहोर जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानै बुंनांगोन आरो ना। दा बैफोरनि गेजेराव जोङो माखासे मुलाम्फा। बो मोननो हायो बेफोर मुलाम्फाफोरखौ जोङो आङो नोंथांनो फारि फारि खोन्थालांनोसै जा हायो। दा जोङो दानि गोनोखोआरि मुगा बा दानि जौगालु मुगायावहाय जोंहा बैफोर बाय दि अनलाइन गेम गेलेनानै जोङो ग्रुप ग्रुप जानानै जोङो अनलाइन गेमफोरखौ गेलेनानै जोङो दा गोजौ मासिम जोंहा सहैनाय गोबां मानसिफोर दङ। जोंनि भारत हादरावबो दङ बा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोंहा दा साफा सानैखौ जों नुनो थांबाय आरो ना जोङो बैफोरबायदि गेमखौ गेलेनानै जोङो ओ माखासे ओ इउटुबफ्रावहाय जोङो भिडिअफोर हगारनानैबो जोङो बैफोरजों जोङो दा रां आरजिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा बिनि अनगायैबो जोङो ओ फिसा फिसा बिदिनो फिसा फिसा ओनसोलावहाय गेलेयै गेलेयै जोंहा गिदिर गिदिर जेनेबा अबेबा टुरनामेन्ट बा गेमफोरनि टुरनामेन्टफोर जायो दा बैफोर टुरनामेन्टफ्राव गेलेहैनानै जोंहा देरहासार जायोब्ला। जोंहा हादर गेजेरारि बा हादरारि जोंहा गोबां गेलेहैनो थाखाय सुबिदा मोनलाङो आरोना नोंथां दा बैफोरबायदि सुबिदाखौ जे जाय लाहैनो हायो बैफोरो गावनि जिउआवहाय ओ बे गेमखौ गेलेयै गेलेयै गावनि जिउआवहाय जाफुंसारहैनो हादों आरो ना नोंथां। दा ओ बेफोरखौ जोङो मा होनो बांसिन मानसियानो जाफुंसारनो हायाखैब्लाबो जोंहा माखासे मानसिया जाफुंसारहैनो हादों। नाथाय दा बेबायदि होननानै ओ जोङो जोंनि दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो ओ मा होनो बेफोरबायदि गेम गेलेनो थाखाय जोङो थुलुंगा होनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै बुंनांगोन आरोा नोंथाङा मानो होननानै बुङोब्ला दानि गथ' गथ'फ्रा बुजिया सोमजिया बेबायदि गेमफोरखौ गेलेनानै जायनाखि जेरावहाय बिसोरो थगायजायो आरो ना नोंथां जेरैबायदि ओ फैसा थगायजायो बा बिसिनि फैसा थगायनायजों लोगोसे बिसिनि समफोरा माने दा ओरैनो बेखाराव थांगारबाय थानाय जायो आरो ना बिसोरनि समाव दा मा होनना बुङोब्ला दा बिसिनि समाव फरायफुनाय सम दा बेफोर फरायफुनाय समाव बिसोरो गारनानैहाय मबाइलफ्राव बा कम्पिउटारफ्राव बैफोर मा होनो दानि गोदान मुगानि गेमफोरखौ गेलेयै गेलेयै बिसोरो गावनि फरायनांगौ समावहाय ओ ओरैनो हगार हरो आरो ना नों थां आरो बेजों लोगोसे बिसोरो न' सिङाव जिरायथाबनानै बा मबाइलाव नायथाबाय थानाय बा कम्पिउटारफ्राव नायथाबाय थानाय गेम गेलेै गेलेै माने बिसोरनि देहायाबो लोरबां जालांनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि गिबियावहाय बिसोरनि मेगनावहाय बैफोरो गाज्रि रो खोमै मा खालामो गाज्रि रोखोमै बेहा एफेक्ट खालामो आरो ना बेजों लोगोसे बिसोरनि देहाफ्रा जायनाखि बिसोरो न' सिङावनो थासोमबाय थायोब्ला बिसोरनि देहाफ्रा अलसा जालाङो आरो बिसोरनि देहाफ्रा लोरबां जालांनायखौ जोङो नुनो थाङो आरोना नाथाय ओ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे दाजाबथायारि जोंहा ओ मुलाम्फा मोननो हानायखौ जोङो मेरला नुबोाय आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोङो ओ गोदोनि सोलायै दानि जुगावहायबो जोङो बेफोरबायदि मबाइल बा कम्पिउटारनि माखासे गेलेग्रा आयदाफोरखौ गेलेनानै जोङो दा गोबां जाफुंसार जानाय सुबुंफोरखौ जोङो नुबोदों आरो ना नोंथां जायनि गेजेरजों बिसोरो गावनि जिउआवहाय नांगौ जानाय मा होनो रांफोरखौ आरजिनानै लानानैहाय दा नांगौ जानाय ओ गावनि जिउआव नांगौ जानाय मा होनो गोनांथिखौ बिसोरो सुफुंबोगासिनो दं आरोना नोंथां दा ओ आङो दानि गोदान मुगानि ओ दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानाय माखासे गेलेग्रा मुवाफोरनि आयदानि सायाव आङो नोंथांनो सुंदयैब्लाबो फोररायना होबाय दा आङो नोंथांनिफ्रायहाय गोदोनि दिनावहाय गेलेग्रा जायनाखि गेलेग्रा खेलाफोर बा मा होनो गेलेमुफोरनि सोमोन्दै नोंथां आनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ-औ नोंथाङा औ नोंथां आं हागोन जेनेबा
औ-औ
नोंथाङा जेनेबा दानि मुगानि गेमनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय जेनेबा दानि गेलेमुवा माबायदि दि जोंनि मा होनो नांगौ जानाय जि मा होनदों नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गावनो गाव मा होनदों सोरजिनानै एबा मा होनो खामायनानै गाननो एबा लानो हानाय जादों आरो ना। नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। जेनेबा दानि मुगायाथ' जेनेबा गोनोरि मुगा जों बुंनो हागोन जेनेबा जोंनि दानि इन्टारनेटनि मुगा जोङो इन्टारनेटाव माबा मोनसे जोङो मा होनो नोंनि गेले गेमनि गेलेनायनि सोमोन्दै नोङो माबा मोनसे मा होनो हगारोब्लानो जोंहा मा होनदों बैया सुबुंफ्रा नायनो मोजां मोनगोन जाय जाय मा होन्दों साफा सफा सुबुंफ्रा गावबा गावनि आखायाव मबाइल दंसै बेफोरबायदि मबाइलाव मा बिसोरो नुनायजों एबा नायनायजों मा होनदों भिदिअ गेमफ्रा माने बे गेमाव नोङो इन्टारेस्ट जाहैबाय बा नाय नायनायनि सुबुङा बारा जायोबा मे फैसा खामायो होननानै नोंथाङा थिगखौनो बुंलांदों जेनेबा नोंथां खिन्थु गोदोनि समाव मा होनदों मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनि जेनेबा गोदोनि समाव बेबायदि गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोहाय मा होनो जोंनि देहा देहा मोदोमा मान होन गोरा एबा राफोद जायोमोन जाय जोंनि खारनाय बारनाय मा होनो दैयाव सानस्रिनाय बेफोरखौ जोङो रोंनानै फैयोमोन आरोना गोदोनि समाव माने गोदोहाय बांद्राय बेमार आजार जानानै फैयामोन एबा मा होनो गावसोरनो बिसोर गावसोरो मा खालामोमोन माने बिसोरा बेमार आजारनिफ्राय माने रैखा मोननो हानाय बायदि एबा जानला मानला बे मा होनो गोरलै गोरलै बेमारफ्रा माने थाब थाब साफिसिनो हायो बेफोरबायदिया जानाय जायोमोन आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव बिसोरो मोनथिखाबाय नोंथाङा मा होनो गोदोनि समाव माबायदि गेलेनाय जायोमोन जेरै जोङो माखासे गेलेनायफ्रा माने खारनाय जायोमोन जेरै जोङो बुंनो हागोन बल गेलेनाय बल गेलेनायखौथ' जों मोनथि खागोन जेनेबा जोङो ब'आ जेनेबा जोङ दानि दानिया जोङो गुजि मिनिटखौ जों गेलेयोबा जोङो माबायदि बलखौ जों खारनांगोन बल होसोनो थाखाय जोङो माबायदि खारनांगोन बेफोर बेफोरबायदि खारनायाव माने जोंनि देहानि माखासे मा होनो सानाय सुनाय एबा माबा मोनसे बे बेमार आजार जानो नागिरनायाबो बे फोरो माने स्रां थाङो होन्नानै जों मिथियो आरो बेबायदिनो जोङो मोनथियो आरो जे जों गोदोनि गेलेनाया जाहैबाय माबायदि गेलेयोमोन जोङो मानि जोङो दैयाव सानस्रिनाय जेरै जोङो दङ जेरै दारिया फान्था होनो जोङो जों दारिया फान्था माने आमाय जुमाय होनो आरोना जोङो बे आमाय जुमायखौ जोङो गेलेयोबा जोंहा सानसि स्रिनो हानाय बेबायदि सानस्रिनो हानाय रोंगौथिया जोंनि गेजेराव फैयोमोन आरोना जोङो दैयाव माबायदि सानस्रिनो सानस्रि सानस्रियोबा जोङो माबायदि मा होनो दावोबा जोङो मा होनदों बेनिफ्राय बै इसे मोनहैनो हागोन बेफोरखौ जोङो र रोंखायोमोन आरोना आरो दैबाना फोर जायोब्ला एबा माबा मोनसे जायोब्ला माने बैनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय बिसोरा मा होनो मोनसे रोंगौथि जानानै फैयोमोन आरो ना नोंथां जाय मा होन गोदोनि समाव माखासे गेलेनायफोरा जोंनि सुबुं जिउनि बे मा होनो माखासे मा होनो सोलोंथाइ बायदिसो जानाङो सोलोंथाइ होनांगोन आरोना माने सोलोंथाइ माने मोनसे माबा खैफोदनि समाव फैयोब्ला जोङो माने साखा फारा जानो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैयोमोन आरोना नोंथां आरो बिदिनो दङ जेनेबा जोङो माखासे माने गेलेलायनाय जेरै जोङो दङ खै गेलेनाय खै गेलेनाय बर गेलेनाय बैफोरबायदि गर गेलेनायफोरा मा होनदों जमा जमा ज' ज' गेलेनायनि गेजेरजों मा होन्दों बिदा फंबाइनि सोमोन्दोआ बाङोमोन आरो खाथि मा होनदों लोगो लोगोजों लोगो मा होनो मा लोगोजों लोगो रायज्लायनाया बाङोमोन आरोना आरो मा होनदों बिफां सायाव गेलेयोब्ला जोंहा मोनसे मा होनदों निजोम गोजोन सुदेम बेफोरबायदि मा होनदों मोनोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावोमोन आरो मा होनो जोंहा गोदोनि समावथ' जेनेबा जोंना मबाइला मबाइल मबाइल इन्टारनेट गैयामोन जायनि थाखाय गोदो मा होनदों गोदोनि मानसिनि मेगनफोराबो मोजाङैनो नुयोमोन आरो मोजां मोजांमोन आरोना जेब्ला जोनोम जानायनिफ्राय जि नुयो थैनायसिमबो बेबायदिनो मेगनैनो थैयो होननानै जों मिथियो आरो नोंथां बे मा होनदों जोंनि बे सुबुं समाजाव जोंनि मबाइल इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव माखासे जोंनि दानि इयुन जोलैनि मेगनफ्रा मा होनदों लासै लासैनो गाज्रि जाबोनो हमबाय एबा देहा सोलेरफ्रा मा होनो माखासे थाब थाबैनो बेराम जानो हम बाय जेरै सुगार प्रेसार हाइ प्रेसार ल' प्रेसार हाइ प्रेसारफोर आरो माबा मा होनदों ओ बिगुरनि बेरामफोर न' सिङाव थाना थाबाय थानानै बायहेरायाव ओंखारलांनो हाला एसे माबा माबा खालामबानो मा माखासे बिगुरनि बिगुरनि बेराम सिथरफोर बेफोरबायदिया जानाय जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो उ गोदोनि गेलेनाय गोदोनि गेलेनायानो मोजांसिन होननानै बुंनो हायोमोन आरो ना गासिबो खेलायानो गोदोहाय मा जायोमोन खारनायानो जाखायोमोन आरो ना आं दहाय जों बुंदों गासिबो खारनायजों सोमोन्दो गोनां आरोना जेरै जों खै गेलेनायाबो खारनांगौ आरो गोदोहाय खाबादिफोरखौबो गेलेयोमोन आरोना हौवासा हिन्जावसा गासैबो मा होनो काबादिफोरखौबो गामि गामि फोथार फोथाराव जों गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोङो मा होनदों बाथा गेलेनाय बै बाथा गेलेनाया जाहैबाय मा होनो मोनसे लावथिखौ जोङो बुनानै बुख्लेंहरो आरोना बेखौ बुख्लेंनानै जाय फोनांनो हायो जाय मा होनदों मोनसे बिदिनो फुटबल टिम बायदि आरो ना जाय मा होनदों किपारफोर बायदि बिदि थानानै मा खालामो बेयाव जाय बे गनखौ थायो बे बुहरनाय सुबुंआ थैयो बेफोरबायदि मा होनो गेमाव थैनाय बेफोरबायदिया जायोमोन आरोना जों बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोहाय गेलेनो मोनोमोन आरो मेरला दंबावो आं माखासेखौ बावबावबायसो नोंथां जोंबो गोदोहाय माखासे खेलाफोरखौ जोङो गेलेबोनो मोनदों एबा जों जोंबो मोनथिबोगौ माखासे मोनसे दंबावो मोनसे माने अन्थाइ जाबखानाय बेखौ जोङो खाफ्रा गेलेनाय होनो ना मोनसे बल खाबाय बे बलखौ खौ जोङो जेनेबा सातजन आत जनफोर लोगो जानानै मोनसे टिमाव माने बेखौ खुबैख्लायबाय आरो ना जाय खुबैख्लायो बेयो मा होनो खारनांगौ आरो ना बै खार माने खारै खारै बे खाफ्राखौ जाबनांगौ आरो बै माखासे अपनेन्ट टिमनि बे अपनेन्ट टिमनिया बे बे बलजों बल फिसाजों जाय बेखौ खुबैनानै फोनांनो हायो बै सुबुङा माने थैयो आरो ना सासे सासे थैलाङो बेबायदिनो जाय मानि बै खुबैख्लाय ग्रा बै खुबैख्लायनि सुबुं अनजिमाया जोबोब्ला बैसोरो देरहाबाय बैफोरबायदि जानानै फैयोमोन आरोना बेफोरबो मोनसे जोंनि मोनसे गोदोनिफ्राय गेलेबोनाय मोनसे गेलेमु होननानै बुंनांगोन आरोना खिन्थु दा बेफोरो लासै लासै जोबनो हमबोनाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां दाथ' टाइमाबो जाबाय नोंथां दानिया दोनथ सिगोन ना नोंथां दोनथ'नाय जासिगोन ना
औ दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै
औ दे दे नोंथां